हेलौ' औ नोंथां औ औ ओ बेलासि समनि ओ गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ गोजोनथों नोंथां
औ औ ओ नोंथाङा दा ओरैनो मा खालामगासिनो दङ
आं दा ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो दासान्दि
औ औ औ ओ थारैनो नों नोंथांखौ ओ कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों मोनसे गोनां आय दा लानानै सावरायनो होननानै फैदों सावरायजागोन ना नोंथां
औ सावरायनो हागोन दे नोंथां
औ औ औ दा जोंहा सावरायनो लानाय गुबै आयदायानो जाहैबाय ओ जों हा मा बोथोरावहाय मा ओ मा रोखोमनि मा खालामनाय जायो मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां दे जोंना दा दैज्लां बोथोरावहाय जोङो ओ
औ औ औ औ औ औ